हेलौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ।
मा खालामदों नोंथा?
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
दङ' जिरायनानै नोंथां ।
अ नोंथां बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव दिनै एसे रायज्लायदिनि।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा बहाबाफोर दावबायनो थांफेरबाय नामा?
थांफेरबाय
नोंथाङा बहाद दावबायनो थांदोंमोन? एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव ।
बायदिनो जेरैहाय ओ सकि दों बगामाथि दों बेफोराव दावबायनो थांनाय जायो मानसिफ्रा । बेवहाय मिथिंगानि समायना म हर जेरै हाय दैमा दं । हाजो दङ ।
नंगौ नोंथां बे बेस सौकि हाजोआव मा बोथोराव बांसिन दावबायनो थाङो ओ ओहम नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां बेवहाय मागो मागो दानाव गोबां बेरायनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो । बेवहाय गोबां बैग्रि फिथाइ बेफोरखौ मोननाय जायो। बेयाव हाग्रानि जिब जुनाद बो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा माब्लाबाफोर दावबायनो थांफेरबायना?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावनो थानाय सरलपारा हाजोआव बेरायनो थांफेरबाय नोंथां। बेवहाय जोबोद मोजां जायो नोंथां दावबायनानै जोबोद मोजां जायो। बेवहाय दैमानि दै स्राय स्राय बोहैनायजों लोगोसे हाजो हाला बायदिसिना दाउ जुनारफोर नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ।
बेवहाय गुबुन गुबुन जागानिफ्राय सुबुं फोरा दुगैनो आरो लोगोसेनो खाना जानोबो बोरै-जोबोरैनो थांनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ।
सेंग्रा सिख्ला बोराय गासैबो थाङो नोंथां । खोनादोंना नोंथाङा!
नोंथां।
नोंथाङा बुंनो हागोन ना दावबायनायजों माबाफोर मा मा मुलाम्फा जायो?
नंगौ नोंथां। दावबायनानै जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो।
नंगौ नोंथां।
जेरैबायदि।
सौकि हाजोआव थांनानै जोङो मिथिंगानि समायना महरखौ नुनो हायो बेवहाय भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दङ।
नंगौ नोंथां। थारैनो बेफोर जोबोद मोजां नङा होनबा नोंथां नंगौ नोंथां उम बेवहाय मा रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां। बेवहाय गोबां बैग्रि आं नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बेवहाय हा ग्राबारियाव गोबां। दंफां लाइफां बेन्दों बेनला नुनो मोननाय। जायो बेवहाय। गोबां हाग्रानि जिब जुनारबो थायो।
नंगौ नोंथां। आरो लोगोसेनो जोङो दावबायनायजों जोबोरैनो। जोबोरैनो मोजां आरो बायदिसिना जों गियान ओ गियानखौ जोङो मोनो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
जोङो गुबुन हादोरफोरावबो बेरायनानै जोङो बे हादोरनि बायदिसिना रोखोम नेम नेमफोरखौ जोङो ओ सोलोंनो हायो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
जोंनि खाथि खाला थानाय हादोरफोर भुटान हादोर आरो नेपाल हादोराव बेरायनानैबो जोबोद गियानखौ मोनो होननानै जोङो । सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बिदिनो गुबुन हादोराव बेरायनो थांफेरबाय नामा?
औ थांफेरबाय नोंथां।
नोंथाङा बहा थांदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ हागोन। जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि साखाथियाव भुटान हादर दङ। बेवहाय गोबां मानसिफोरा। बेरायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबदिनो भुटान हादराव। गोबां। बेरायनो थाङो। बेवहाय गोबां साखोन सिख खोन समायनायै बिसोरो गावनि हादोरखौ लाखियो।
नंगौ नोंथां। थारैनो भुटान हादोरा होनबा जोबोद मोजां नोंथां। थारैनो जोंनि ओनसोलखौबो बेबायदिनो साखोन सिखोन लाखिनांगौ नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि देहाफोरखौबो मोजाङैनो लाखिनो हायो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ।
नोंथाङा सुकि हाजो एबा ओ-दारागावआव थांफेरबाय नामा नोंथां?
नोंगौ थांफेरबाय।
नोंथाङा थांफेरबायना?
नंगौ नोंथां थांफेरबाय। दारागाव हाजोआ जोबोद नायनो समायना नोंथां। बेवहाय बोहैनाय स्राय स्राय आरो हाजा हालामा जोबोद समायना खालामो बेनि थासारिखौ नोंथां
नंगौ।
बेवहाय दुगैनो हायो आरो बिफां सा सायाफोराव जनानै बायदि मैया जानाय लोंनायफोरखौ जानो हायो नोंथाङा।
नोंगौ।
नोंसांनि नोंथांनि बादिब्ला बैफोर बैफोर बेरायनाय एबा दावबायनाय थावनियाव माबाफोर जोङो उसुबिदाफोर मोनो नामा?
नंगौ।
माबायसा उसुबिदा मोनो एबा माबाफोर जोंनि थाखाय मुलाम्फा नङि मुवाफोर जादों नामा।
बेवहाय जेब्ला बेरायनो थांगोन अब्ला खोमसिनायनि सिगां फैनांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय हाग्रानि जिब जुनार हाग्रायाव थायो आरो एसे मोनानि समाव लांदां जायगायाव ओंखाम ओंखारबोयो हाग्रानिफ्राय अब्ला मानसिखौ मानसिया एसे बिसोर सांग्रां थानांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
नंगौ।
बेबायदिनो जोंनिया दावबायनाय थावनि थायोब्ला जोबोरैनो बै जायगाफोरा दाव-दावगानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
आरो लोगोसे
जोंनि ओनसोल ओनसोलफोराबो जोबोरैनो साखोन सिखोन लाखिनो सोलोंनो हायो। आरो गोबां जोङो बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोङो बोसोराव खेबसे नङाबा खेबनै गुबुन जायगायाव बेरायनांगौ नंगौना नोंथां।
नंगौ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि रायलायनायखौ बेसिमावनो लाखिथ'नि नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला।
दे बिदिब्ला नोंथां। साबायखर थाबाय नों थां।
गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।